हेलौ अ खोना खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथा।
अ नोंथां ओ मा खालामदों नोंथाङा?
हेलौ
हेलौ
ओं खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङा?
आं नै दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दं न'आवनो जिरायना दङ।
औ औ नोंथां आंना खबरा मोजाङैनो दं नोंथां नोंनालाय?
अ अ आंनाबो मोजाङैनो दंथयो नोंथां ओ नों थाङा ओ दसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों मोनसे मोनसे आयदा लानानै रायलायनो सानदोंमोन आङो नोंथाङा सम हागोन ना दसे
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ अ बिदिब्ला जोङो हारिमु हारिमु बर' हारिमुफोरनि सोमोन्दै एसे ओ रायलायनोसै नामा सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
अ औ हारिमु होनोब्ला जोंहा ओ बर'फोरा मा मा हारिमु दं ओ नोंथा एसे‌ गुसुङै फोरमायना होलाय नोंथां।
औ नोंथां जोंहा हारिमु बुङोब्लाथ' बयबो मिथियो जेनेबा हारिमुवनो मोनसे हारिनि महर मुस्रि होननानै जेनेबा मोनसे हा रिया माबायदि मोनसे हारिनि आखल आखु बा मोनसे हारिनि सिनायथिया जोंनि माने हारिमुआव बेरखाङो आरो
नआवनो सो
औ औ नोंथां जेरै गाननाय जोमनाय बिसिनि जानाय बिसिनि मोसानाय मुसु सुरनाय दामनाय देनाय बेफोर बायदि बायदिफ्रा माने हारिमुआवनो गोग्लैजोबो आरो नोंथां।
औ
दा जोंहा बर' हारिमुवाबोथ' जोंहा मोनसे जोबोद समायना रमायना मोनसे हारिमु आरो नोंथां।
औ औ औ
औ जोंहा माने बर' हारिमुआव जों फारसेनिफ्राय गासिबो दंजोबो आरो नों जोङो जानाय लोंनाय बिदिनो गाननाय जोमनाय समायना रमायना मोसानाय बायदि बायदि आरो नोंथां।
औ
औ जोंहा बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा हौवाफोरा जोंहा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ गानो आरो हिनजावफोरा जोंहा बिदिनो दख'ना आरो आर'नाइ आरो खोम ओ खानायाव बिबार बिदि बायदि बायदि दानानै जोङो समायना रमायनायै जों गाननाय जोमनायफोर दङ आरो नोंथां। औ आरो जोंहा जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा नै गोबां बर'नि आंगो ओंख्रिफोर जेरै साम'जों सबाय अनलाजों दाउ नारजि अमा नाफाम बेफोर माने बायदि बायदि जोबोद गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर दं आरो जोंहा बर'आवहाय आरो जोंहा दामनाय देनाय होनोब्ला जोंहा नै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बिदिनो जोबोद समायना देंखो रिंखाब होनाय बेफोर आरो नोंथां
उम उम
आरो जोंहा जोबोद माने बायदि बायदि रोखोमनि मोसानायफोर दं जेरै बर'आवहाय बागुरुम्बा मोसानाय होनदों बिदिनो थुंग्रि सिबनाय आरो दाउ थै लोंनाय गरराय दाब्रायनाय दारा फाग्ला मोसानाय बिदिनो बायदि बायदि जोंहा जिदाइनथा रोखोमनि मोसानायफोर दं आरो आरो बिनिफ्राय जोंहा बैसागु मोसानाय बिदिनो माने जोबोद दं आरो नोंथां जोबोद समायना रमायना जोंनि बर' हारिमु आरो नोंथां औ जोंहा आरो बिदिनो बैसागु मेला फालिनाय बैसागु फोरबो फालिनाय बायदि बायदि आरो नोंथां
उम
औ आरोनो
अ माने ओ गाबागाव
सायावहाय
जोंनि हारिखौ सिनायथि
औ औ नोंथां नंगौ औ आरो नोंथाङा माबाफोर होनदेरबावनो सानदों नामा बेवहाय
उम ओ हारिमुनि बागैना
औ नोंथां जेनेबा हारिमु जेनेबा मोनसे हारिमु लानानै जिखुनु मोनसे लानानै बुंदों आरो
नोंथाङानो बुंलांखांबाय हारिमु माने मा मा हरैहाय ओ
औ।
ओ सबबो माबायानो ओ समबो जातयानो गावबा गाव मोनसे हारि थायो बे गाननाय जोमनाय बायदिसिना बेफोरखौ लानानै ओ गावबा गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो जों आंबो जेरै बर'फोरा दख'ना गोमो दख'ना हिनजावफोरा गोमो दख'ना
औ।
गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो
औ औ।
गावबा गाव हारिखो फोरबो ओ बर' ओ गावबा गाव फोरबोखौबो लानानैबो मोनसे सिनायथिखौ होनो लानो हायो बर'फोरा ओ बर'फोरा जेरै मागो फोरबो बैसागो फोरबो बिदिनो बाय बायदिसिना फोरबोखौबो लानानै ओम गावबाागाव हारिख सिनायथि होनो हायो आरो
औ औ जोंनि हारिमुआवहाय जों जों माने औ गोबां मोसानायफोर दङ जेरैहाय जोङो बैसागु मोसायो बैसागु समावहाय बिदिनो आरो माखासे समावहाय जोङो खेराइफोर मोसानाय दङ बिदिनो माने गोबां गोबां समावहाय जोंहा गोबां बिदिनो मोसानायफोरखौ जों मोसायो आरो आरो बिब्दिनो ओ मा होनगोन जानाय लोंनायावहाय साम' ओंख्रिफोर थाहबाय बेफोरखौ जोङो बिदिनो जायो। जों बेफोर माने जोबोद गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर दं आरो बर'आवहाय
औ नाथाय जों आजिखालि एसे माने बर'नि हारिमुवा लासै लासै माखासे बुस्थुआ गोमालांदों आरो नोंथां बर' हारिमुनिफ्राय औ जेरै जोंङो माने आथिखालावहाय जों जिखौ जों दानायखौ जों खम नुनो मोनो। जि दानायाबाथ' जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे जोबोद मोनसे गोनां बाहागोममोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ औ
जोंनि बर'फोरा जोंनि गाननाय जोमनाय जिखौ जों गोदो गावनो गावनि आखाइजोंनो हेबनानै जोऔङो जिखौ दानानै जोंङो गानोमोन आरो नोंथां जोंङो दिनै दख'ना फोर दायोमोन आर'नाइबो दायोमोन नो जों बै समावहाय गोदो बर'फोरा एम्फौ लानानै एम्फौनिफ्राय जोंङो ओम बिदिनो जा खुन्दुं मोनो खुन्दुं बानायनानै बेखौ थावख्रि लुयोमोन औ थावख्रि लुखांनानै बे खुन्दुंजोंनो जोंङो जि बानायबाय दख'ना, आर'नाइ, आरो जों बेफोरावहाय जों रं होनाय जेनबा गाब होनाय बेफोरखौबो जोंङो मिथिंगानिफ्रायनो माखासे फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोंङो गाबखौ जोंनि बर'फ्रानो बानायनानै जोंङो माने गाबहयोमोन बेवहाय जोंङो आगर एरोमोन। जेरै बर'फोरनि हारिमुआवहाय आगरफोरा दङ जेरै दाउसा मोख्रेब आगर, दाउसा
बिदिनो फारौ मेगन,
आरो बिदिनो गोबां मुफुर आफा इदिनो गोबां गोबां रोखोमनि आग'रफोर दंङमोन आरो बै समावहाय नाथाय आथिखालावथ' बेफोरखौ जोंङो बर'नि गेजेरावहाय जोंङो जि दानायखौ जों नुनो मोनला। जोंङो सालखुन्था जों नुनो थांलिया जों माने दानि गोदान गोदान ओ बर'नि सुबुंफोराथ' जोंहा जि दानायखौ जोंङो मिथिनो रोंला आरो माने खौ माबोरै दायोमोन
दा बेनिफ्राय माने बे बर'नि जि दानाया मोनसे औ औ औ माने बे हारिदो हारिमुवा लासै लासै माने खमायलांगासिनो आरो आरो जोंहा नै दामनाय देनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां माने अबावबा अबेबा गामि दं जेरावहाय माने औ खाम जथा सिफुं दामनो गोरों सासेबो मानसि थाया नोंथां दा बेफोरावहाय माने बे औ हारिमुवाहाय माने लासै लासै गोमालांदों आरो जोंहा गुबुन गुबुन माहारिनि बा गुबुन मदार्न जोंनि माबाफोरखौसो लानो हमदों आरो गुबुननिखौसो जों लानो हमदों आरो लासै लासैनो जोंङो खाम, सिफुंनि बेले जाय सोलायनानै जोंङो गुबुन दामग्रा देग्रा आगजु खौ जों बाहायनो हमदों बर' गामि गामि बिदिनो बैसागुफोर जायोब्ला जोंङो बैसागुआव खाम गावनो खाम सिफुं दामालासिनो बिदिनो बक्स स्पिकारफोर लानानै जोंङो माने बेफोरजों बैसागुखौ जों रंजानायखौ नुनो मोनदों। औ बेफोरबायदि जों माने नाथाय जों बर'नि हारिमुखौ जों जोंनि बर'नि हारिमुवानो गासैबो जिनिसानो दंखायो जों अब्ला जों मालायनि
उम्म उम्म अ अ‌ अ
औ आरो जोंनि बर'आवहाय जोंङो उवाल गाहेनखौ जों नुनो मोनलिया बर' न'खर न'खर गोदोनि समाव उवाल, गाहेन, दिंखि बायदिसिनाफोरजों थायोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालावहाय जोंङो माइ सौनोबाबो जों मिलावहाय लांङो आरो जोंङो बिदिनो फिथाफोर देनो थाखाय जोंङो फिथाखौ जों उवाल गाहायाव दे देनायखौ जों नुनो मोनला जोङो बे फिथा फोरखौ जोंङो माने दडाइरेक्ट मिलावनो लांनानै बेयावनो दडाइरेक्ट फिथाफोरखौ सौनानै लाबोसै आरो सिगांनि समावहाय नोंथां जोंनि बर' बर'फोरा औ बिदिनो।
बिदिनो मागोफोरबाथाय जों ओ ओ जों ज' ज'नो सानसे औ फिथा औ देनाय नुयोमोन ना औ ओम औ औ दाथ' गासैबो ओ ओम ओम फिथा मोनसे जानोबो मेचिनावनो लांनाय जाबायना दानि जुगाव।
औ औ नोंथां माने बिनि थाखायनो जोंहा माने बर'नि माखासे हारिमुनि फ्राय माखासे आगजुफोरा बा माखासे हारिमुफ्रा गोमालांदों हमदों आरो लासै लासैनो
उ उम उम उम
औ आरो नै जोंहा बेलागुर लुनाय
ओम
बेलागुर लुनायखौथ' जों दा आथिखालाव गामिफोराव जों नुनो मोनलिया।
औ
जों अबेबा बबेबा गामयावल' जोंङो फिसा फिसा बेलागुर गथ'फोरा लुनाय बेफोरखौल' नुनो मोनसै आरो
अ अ अ अ।
गोदोनि समावहाय जोंङो बेलागुरखौ मो फ्रोमबो गामियावनो लुयोमोन मोनसे गामियावनो बिदिनो मोनब्रै मोनबा गाहाम बेलागुर लुनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेेलागुरनि सोलाय जोंङो ओरैनो ओ माने लावखार ओंखामखौ जायो दाबो बर'फोरनि जायगायाव नाथाय बे माखासे नेम खान्थिखौ मानिला जेरै बेलागुर ओंखाम ओ बेलागुर लुनायखौ जों नुनो मोनला आरो। बेलागुरनि जायगायाव जोङो तिरफालफोर खोंलाबायनानै जों दुब्बारिफोरावहायसो ओरैनोसो जालाबायो माने बेयावबो ओरैनो जानाय लोंनायल' आरो नोंथां जोंनि बर'नि जेबो हारिमुखौ जों बेयाव नुनो मोन माने बर'नि हारिमुवा बेरखाङा आरो माने बे दानि जुगनि लावखार ओंखाम जानायफोरावहाय। औ दा नोंथां बेखायनो जेनेबा जोंनि हा औ औ जेनेबा माने जेब्ला जों हारिमुवा जोबलांगोन ना अब्ला जोंनि बर' हारिनि सिनायथियाबो जोबलांगोन नोंथां।
औ औ नंगौ औ
औ जेब्ला जोंनि बर' हारिनि सिनायथिया जोबलांगोन बिदिनि हारिमुवा जोबलांगोन अब्ला जों माने गावखौनो बर' होनना लाब्लाबो माने जों ओरैनो मुङावल' बर' जासिगोन आरो नोंथां।
र' मर' जासिगोन बिदिनो
औ जों माने बै-अ-ओरैबायदि सम जागोन माने जुदि जों गावनि हारिमुखौ गारोब्ला जों माने लेखा फरा बा जों इन्टारनेटफोरावल' जों फरायनो मोनगोन जे जोंहा बर'आ मोनसे हारिमु दङमोन। जोंनि बर'आव बिदिनो जानाय लोंनाय बा आं गावनि आंगो दामग्रा देग्रा आगजु बायदिसिना दंङमोन होननानै जों बिजाबफोराव बा इन्टारनेटआवल' जों फरायनो मोनग्रा जागोन आरो मोनसे समावहाय नोंथां।
औ औ औ
औ दा बेखायनो जों हारिमुखौ लाखिथारनांगौ आरो नों
लाखिथारनांगौ औ बेफोरो साफ्रोमबो बर' माहारिनि ओ मावनो गोनां खामानि आरो ना मावनो गोनां मोनसे गोनांथार खामानि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय
औ औ जों बेखौनो जों फोथांनो लाखिनो थाखाय हारिमुखौ जों साफ्रोमबो माने खामानि मावथारनांगोन आरो नोंथां औ दा नै नोंथां जोंना समाबो जाबोलायबाय औ दा अब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
अ जागोन दे नोंथां दे।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
दे गोजोननाय थाबाय दे
औ